नोंथां खोनादों?
खोनादों नोंथां।
औ गोजोन सानजुफुसम नोंथां।
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा आरैनो दं र।
ओब औ नोंथां ओंखामफोर जाबायबा नोंथाङा?
बाय नोंस्रालाय जाखांबाय नामा नोंथां?
औ औ जोंहाबो जाखांबाय दे नोंथां। औ औ खोनादों औ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा समदों ना नोंथां?
सागन दे नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांनाव आङो जोंना ओ माने दुर्गा फुजानि बागै नोंथांखौ आङो एसे फोरमायलायनो थाखाय खावलायदो नोंथां नोंथाङा दुर्गा पुजानिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ
औ दे नोंथां
औ औ
फुजानि फोरमायथि आसिन एबा काति दाननि हराव दुर्गा फुजाखौ बारायनाय जायो स्निथि खालि